औ नोंथां।
खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां उम
ओ बिथां दालाय मा खामगासिनो
दाथ' नैलै बिथां माने जोंथिंहाय दिनै एसे एनै अखा हानायखाय बारफोर बायनायखाय माने लाइनबो गैया नालाय लामाजों एसे थाबायबोदों माने आं दोनै नोंथां
आदसा ओंखाम जाबायना नोंथां? ओंखाम जाबायमोन आदसा आदसा आदसा औ ओंखाम आंबो जानाय जाबायमोन आंबो गरमखायनो लामा लामासो बेरायलागासिनो बिथां
आस्सा बिथाङा मा ओंख्रिमोन बिथाङालाय
बिथां आंना माबामोनलै माबा बयलारजों स सबाय बिमामोन दोनै बिथां नालाय बिथांना मा ओंख्रिमोन दोनैलाय
आंनाथ' माबासोमोन बिथां मा होनोमोनलाय हाथाय दंमोन ना इदिनो गामि खाथियाव बेखानो अमा बेदरजों आलुमोन आरोना बिथां जोंना
आदसा ओमफाय बिथाङा दा फ्रिमोन नामा?
औ बिथाङाथ' फ्रियानो बिथां
माने आङो बिथां माबा मोनसे सावरायनोसो नोंखौ फन खालामनाय जादोंमोन।
अह
खोनादोंना बिथां माने खे खेला दुलानि बारै आरोना बिथां।
औ औ बिथां।
मानो मानोबा जोंनाव खेला दुला बुङोबाथ' बुंनो बिराद दङ बुंबाबो जोबख'यै नंगौना बिथां ओमफाय आरो जोंना न' सिं इन्दर होनबाथाय जों खोनानो मोनो खि इन माने सिङाव होननानै जों मोनथिखायो।
औ औ।
इं माने जों सिङाव होननानै मोनथिखाबा जोङो न' सिङाव गेलेग्रा
औ औ बेनो
आरो आरो मोनसेया जाहैबाय आउटदर
औ औ।
आउटदराव खोनानो मोनबा जोङो आउट माने बाहेरनि गेलेनाय आरो बेजों लोगोसे जोंना दायो मोन से सोलिगासिनो अनलाइन गेमिं होननाय अनलाइन अनलाइन होनोमोबा जोङो गावनि मबाइलाव गेलेनो हायो ओमफ्रायाय बिथां आङो माने मोनसे मोनसेसो एसे फोरमायनो सानदोंमोन आरोना बिथां इसोर मोन
उम औ बिथाङा फोरमायनो हागोन दे बिदि
इ-इन्दराव जोंना लुदु थायो केरेम बियो आरो बिजों लोगोसे बिदिनो गोबां गोबां रोखोम रोखोमनि गेलेनाय दं माने इन्दराव जोंना सिङाव गेलेनायाव ओमफाय जोंना इन्दराव जोंना बिराद मेलेम बाहायनांगौ। जायो।
औ
जेनेबा लुदुखौनो सानदो जोङो लुदुआव खाालार मोनब्रै थायो। बा जोंहाय बिखौ बोरै दिमाग बाहायनानै गोहौ गेजेराव सो सोग्रोनांगौ गेजेराव सोग्रोबासो देरहानाय नालाय बिथां लुदुआथ' आरो सेसनाबो बेनो गावनि दिमाग बाहायनानै राजाखौ फेजेनहैनाय आरो बिजों लोगोसे जोंना आवट दुर बुङोबा बिथां जोंना खोनादोंना बिथां
औ
आउट-आउदुर बुङोबा माने जोंना बिराद गावनि मोदोमनि बोलो खौ हगारजोबनांगौ जाथारो खोनादोंना बिथां हेलौ
औ खोनादों बिथां।
माने जोंनि गावनि मोदोमनि बोलोखौ हगारजोबनांगौ जाथारो। मानोना जोंहाय जेनेबा आउदराव जोंना गोगलैयो ओरै फुटबल खोनादों फुटबल क्रिकेट भलिबल बासकेटबल बिदिनो गोबां गोबां रोखोमनि गेलेनाय दलेनाय दं माने जोंना आउदुरावबो ओमफाय जेनेबा आङो फुटबलखौ एसेसो फोरमायनो सानदों बिथां खोनादोंना
औ बिथां फोरमायनो हागोन। औ खोनादों।
उम फुटबलावहाय जोंना खोनादोंना बिथांं आं फोरमायनो सानदों माने बिथां जोंना फुटबलावहाय जोंना मोननै राउन्ड जायो। मोननै राउन्ड जानायावहाय मोनसेयावहाय फर्टिफाइभ मिनिट फर्टिफाइभ मिनिट जायो आरो ना।
औ औ
ओमफायहाय आरो पनसलिस मिनिट पन्सस मिनिट ओं
उम उम
ओमफाय आरो मोनसे मोनसे ग्रुपावहाय मोनसे टिमाव जोंना गिया-गियार'जन गियार'जन मानसि थायो।
औ औ औ बिथां।
ओमफायहाय जेनेबा फुटबल नालायथो फुटबल होननाय लोगो लोगोनो आथिङा फैयो जेनेबा आथिंजों जोनानै जोङो जोंनि बलखौहाय जोंहाय गावनि गावनि फारसेथिङै थिमनिफाय टिमनि नेटआव सोनो हाबाथाय जोंना स्करफोरा बारायो खोनादोंना बिथां दामानिथ' दाामानिथ' फिफा वर्ल्ड कापबो जागासिनो बिथाङा खोनानो हागौ
औ खोनादों ओं खोनादों
उम ओमफाय आरो जोंना फुट फुटबलावहाय जायनो बांसिन माबा गावनि बलखौ लाङै लाङै गावन मोन बे उल्था नेटाव सोनो हायो बे माने देरहाहैयो। बेखौथ' बिथाङा मिथिखागौ जाहैनो हागौ।
मिथियो बिथां
आरो बेजों लोगोसे जोंना अफलाइन गेम होनबा अफलाइन गेमखौ माने जोङो हायोबाथ' खम खम खालामनांगौ। बिथां जोंहाय गावनि इन्ट्रेस्टनि थाखै गाव एबा गावनि मोजांनि थाखै दसे खुसिनि थाखै गेलेजायो अफलाइन गेमाबो अ अनलाइन गेमाबो ओमफाय आरो अनलाइन गेमावहाय जों माने एफा इदि इन्ट्रेस्ट होनाङा मानोना मानोना अनलाइन गेमा जोंनि मेलेमफोरखौ जाहैनाय जायो माने जों मबाइलावल' धियान होथाबनाय जायो बिथां
बेनो बिथां
उम बिथां बिथाङाबो माबा मोनसेसो फोरमायनो सानदोंमोन नामा। इदिनो बेफोरनि बारै माबा मोनसे रोंनायफोरखौ बिथाङा फोरमायहरदो नामा।
बिथाङाथ' फोरमायहरनो सानदों माने बिथाङाथ' जोबोद मोजां बाथ्राखौनो सावरायबाय माने ना बिथां।
माने जोबोद उम जोबोद मोजां बाथ्राखौनो माने जेरै नोङो होननो थाङोबा इन इनदर माने जोङो जेरै माने अनलाइन गेम गेलेग्राबा जोङो सिङाव गेलेग्रा मानोना बिथां
उ उ नोंगौ बिथां
माने आंनि रोंनाय रोंनाय माखासेखौ माने एसे एनै फोरमायहरनो सानदों आरोना बि बिथाङा खोनासंबानो जाबाय माने। औ औ बिथां
गो गोजोननाय थागोन बिथां।
औ माने जेरै जों बिथां आउटदर होननायबाथाय माने जों नों जेरै होनदों फुटबल बा भलिबल ओरैजाय जोङो भलिबल गेलेनो थाङोब्ला माने जोङो सयजन सयजन टिम थायो माने ना बिथां उम भलिबलाव जेरै जों सयजन सयजन सयजन सयजन टिमजों माने जोंहाय गेलेनां जोङो गेनानै माने ना बिथां औ माने जोङोहाय बे बलखो औ माने जों बे जोंनि बलखौ माने जोङो बे जोंनि एगेन्स्टजों माने जोङोहाय जाय टिमजों जों गेलेदों माने बिसोरनि टिमजों माने जोङो बिसिनि जायगायाव माने जों बुख्लायनो हानांगौ होमबा जोंना माने स्कर मोनसे जायो। माने ना वान पइन्ट मोनो माने जोङो जे जोङो। बिसिनि जायगायाव जोङो मोनसे से बल खोख्लैबाथाय जोङो वान पइन्ट मोनबाय जोङो। आरो उम आरो मोननै बल खोग्लैबाथाय जोङोहाय जोङो दुइ दुइ दुइ पइन्ट मोनबाय जोङो जेनेबा बिदि जाहैयो माने, जोङो होननो थाङोब्ला बेखौ जोङोहाय आउटदरावहाय जोङो बांसिन गोसो होनांगौ माने आउटदराव होननो थाङोबा जोङोहाय बिराद जोंनि लाइफनि थाखायबो माने बिराद मोजां जाहैयो माने, लाइफनि थाखायथ' नङा माने इन्ट्रेस्ट माने गावनि हपनि गावनि मोनसे साननाय थांखि माने स्पर्ट मानोना गेलेनाय माखासेखौ जोङो बाहेरायावहाय गेलेनायफोरखौ जोङो ओफ्राय जोङो गेलेनांगौमोन जों बाहेरायाव गेलेबोबाय माने बा नोङो एक्सपिरियेन्सबो मोनलाङो माने नोङोहाय नों नोंनि गामिनि नोंनि उन्दैफोर उन्दैफोर गथ'खौ लानानै फंबायफोरखौहाय नोङो फोरोंनो हायो नोङो। बिदि बिदि गेलेबाथाय बिदि जाहैयो नोङो बिदि बिदि नेसनेल सिमाव गेलेनो मोनो नोङो बिदि फोरमायनो हायो माने नों नंगौना बिथां औ औ ओमफाय मोनसेया जाहैबाय ओ मोनसेया जाहैबाय माने इन्दराहाय माने जाहैबाय जोंहाय अनलाइन गेम माने ना बिथां?
ओम अनलाय ओम ओम बिथां नंगौ। औ बिथां खोनादों।
अनलाइन गेमावहाय जों होननो थाङोबा माने अनलाइन गेमाव जों बारा गोसो गोसो होनाङा मानोना बिथां, जोङो जेब्ला समाव जोङो खामानि सामानि जेबो गैयाबा जोङो ओरैनो टाइम पास जिरायलाबायना थायो। अब्ला समाव जोङो बे इनदर होननाय माने बे गेम माने अनलाइन गेमफोरखौहाय जोङो टाइम पासनि थाखाय माने एसे एनै गेलेनांगौ। जोङो बाराबो गेलेनाङा माने बे इन्दर गेम खौ मोनेना। नंगौ ना नोंथां? माने जोङो अनलाइन गेम माने जों मबाइलनि गेम होनबाथाय जों बारा माने इन्टारेस्ट खालाम नाङा माने नों नों गावनि टाइम टाइम पासनि बा बिदिनो दसे दनै ओरैनो नोङोहाय ओरैनो फ्रि थानाय समाव जों गेलेजायो नाथाय जोङो अभार माने बे गेमखौ बारा गेलेजाया माने मबाइलनि होननाय बादि देना बिथां ओम। माने मबाइलनि मबाइलनि गेमबाथाय जोङोहाय अभार गेलब्रेबा जोंना मेलेमफोराबो जोंना खामानि होआ जायो जा बांसिन जोंना बांद्राय गेलेबथाय जोङोहाय जोंना गोसोफोरा बांसिन मबाइलफोराव बोलाङो बाहेरनि खामानि दामानि ओरैनो बेफोरखौ बारा डियान होफ्लाङा जों मबाइलावल' डियान होफ्लाङो बेखायनो जोङोहाय टाइम पासनिबा दसे दसे ओरैनो दस मिनिट फन्द्र' मिनिट बेफोरबायदि जोङो दसे दसे नायनांगौ मबाइलफोरावहाय।
औ नंगौ बिथां नंनायाथ' औ नंगौ बिथां।
बेनो आरोना बिथाङा आंनि फोरमायनायथ' बेनोसै आरो आंथ' एथ मोजांबो फोरमायनो हायासै बिथाङा गोजोनबाय नामा? एसे एनै फोरमायनायावनो
बिथां फोरमायनायाथ' बिथांनाबो बिराद बरियानो जादों। बिथां नाथाय जोंना समासो दायो जानो हमबोबाय। ओंखायनो बिथां जोङो दोन्थ'लायनांसिगोन। गोजोननाय थाबाय बिथांनिसिम।
औ दे होमबालाय ना बिथां जोंना समाव सफैबाय नालाय गोजोननाय थाथोंसै ना बिथां?
औ दे बिथां ओं दे मालाबा लोगो मोनलायसै। औ दे बिथां औ औ औ।